हालौ औ नोंथां ओ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय
नोंथांनिसिमबो
औ दा नोंथाङा मा सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों
अ दा जों रायलायनो नायगिरनाया बर'नि हारिमु
औ औ औ फोरमायना होनोसै अब्ला बिदिब्ला एसे
उम
दा जोंहा बर'नि हारिमु होनोब्ला एबा खोनायोब्ला जोंहा बर हारिमु आबो दङ। बर हारिमुवाबो मोन से हारिनि हारिमु होननानै सिनायथि मोनजायो थिग बेदिनो जोंहा बर हारिमुआव गोबां बाहागो जोङो नु नो मोनो ओ जेहे तु जोंहा मोनसे हारिमु जानोब्ला बे हारिनि रावखौ गोनांथार जाग्रोयो सिगाङावहाय।
मोनसे मोनसे हारिनि हारिमु जानो थाखाय जोंनि राव गाननाय जोमनाय आसार खान्थि जानाय लोंनाय बेफोरफोरखो गासै खौबो लानानैसो जोंनि मोनसे हारिमु मोनसे हारिमु आरोना।
नंगौ नंगौ नंगौ। थारैनो। ओ जेरैहाय नोंथां बुंलांखाबाय गाननाय जोमनाय आ राजाब नाय मोसानाय दानाय लुनाय ओ गेलेनाय रंजानाय रंजानाय बायदिफोराबो मोन से हारिमु नि मोनसे एंगारलायनो हायै बाहागोफोर आरो दा बे बिथिङावनो जों आ बर' हारिमुनि ओ मोसानायखौबो मोनसे बाहागो होनना बु ङो जेरैहाय बैसागु मोसानाय बैसागु मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय खेराइ मोसानाय ओ खुगा मेथाइ मोसानाय बायदि बायदिफोरा जोंनि हारिमुनि मोनसे नेरसोन होननानै जों मिथिनाय जायो। दा राव आरो थुनलाइ होननानै बुङोब्ला रावहाबो मोनसे बर' हारिनि सिनायथि दा बेबादिनो राव नङाब्ला मोनसे हारिनि हारिमु जोनोम जानो हाया दा हारिमु मोनसेयाव रावा गोनांथार जानानै फैयो जेरैहाय जोंनि बर' राव नङा होमबा। थिग बेबादिनो जोंनि
हारिमु जेनबा मिथिनो थाखाय जोंनो
औ
गाननाय जोमनाया गोनांथार जोंनि सिनायथिया बेनो आरोना मोनसे थियानो जाबाय जोंनि राव गाननाय जोमनाय बेफोरनो आरो जेरै जोंनि गाननाय जोमनायनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव जाबाय जोंनि दखना दख दखना होननानै बुङोबा जोंनि बर हारिनि सिनायथि होनानै माने मिथि आरो ना दखना आरनाइ होनबानो माने थिखा आरोना बियो
उम उम नोंगौ नोंगौ दा ओ गाननाय जोमनायाथ थांबाय दा जानाय लोंनायनि बिथिं खौ बुङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि जोंनि बर' हारिमुआव जानाय लोंनायजों औ उम उम जेरैहाय जों नुनो मोनो बर'नि अनला ओंख्रि बर'नि खारदै ओंख्रि साम' ओंख्रि लाथा एम्फौ खांख्राइ ना गांजेमा नाफाम नारजि ओं ख्रि बायदिफोरा जोंनि बर' हारिमुनि बाहागो मोनफा मोनफा जानाय लोंनायनि दा दानाय लुनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला आरोबाव नंबोयो दानाय लुनायनि बिथिङाव नोंथाङा मा मिथिगौ एसे फोरमायदो
दानाय दानाय लुनाय होनोब्लाथ जेनेबा जोङो जेनेबा जोङो ओम जिफोरखौनो न'आव दायो आरो जोंनि जेरै गाननाय जोमनाय दख'नाफोरा मानि दा न'आवनो दानानै लुनानै गाननो जोमनो हायो।
दानो दानो लुनो थाखाय जेनेबा स्टार्टिंनिफ्राय जोंनो खुन्दुं नांबाय खुन्दुङा अबेनि रां गारगोन जेनेबा ओरैनो इन्दि जि- माबायोबाथ' जेनेबा जोङो एम्फौनिफ्रायनो ओंखार
नंगौ बे
फिथोबनिफ्राय फिथोबनिफ्राय बानायनानै खुदैसो जों खुन्दुं मोनगोन नालाय इन्दि खुन्दुं मोनगोन नालाय ओमफ्रायसो जोङो इन्दि जि बानायनो हागोन।
थारैनो सैथो। जोंनि बर' हारिमुनि बे बे मोनसे सिनायथि एबा नेरसोनथि
औ दानाय लुनाय दानाय लुनाय होनोब्ला बे हिसानसालिया जोंनि माने बर' न'खराव थाखागोन खि थाखागोन आरोना माने
ओमफाय दासो बहुत गोमालांनो हमबाय दानाय लुनाय फोरा माने दा आरो सम फोरबो गैला नालाय मानसिफोरा
उम उम नंगौ।
गोबांनावनो थायो गोबांनावनो थाया
नंगौ। ओ नंगौ जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां दानाय लुनाय एब बा मावनाय दांनायाव आखा फाखा जेरै जों नुनो मोनो बिथांमोनखौ गावसोर आखाइजोंनो एबा हिसानजोंनो दानाय लुनायाव आखा फाखा ओ जेरैहाय दख'ना गामसा आर'नाइ जोमग्रा दख'ना थावसि बायदि रोखोमनि ओ बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ बिथांमोनहा गावसोरनो दानानै गावनो गानो नायखौ नुनो मोनो औ बे रोखोमैनो जोंहा ओ रोजाबनि मोसानाय रोजाबनाय बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला रोजाबनाय मोसानायाबो मोनसे बर' हारिनि ओ हारिमुनि नेरसोन एबा बाहागो
औ हारिमुनि बाहागो
औ-औ दा रोजाबनाय मोसानाय होनोब्लाथ' जोंहा रोजाबनाय मोसानायानो मोनसे हारिमुनि हारिमुखौ
औ फोथांनानै लाखिनाय आरो नेरसोन होननानै मिथियो आरो जेनेबा जोंनि बर' हारिनि
नंगौ नंगौ नंगौ दा मोनसे हारिमु नंगौ बुं नोंथां
ओम जेनेबा जे जेनेबा जोंनि बर' हारिनि सिनायथि होननानै मिथियो जेनेबा
उम नोंगौ औ औ नोंगौ औ औ
दाथ' आरो बांसिनानो नो औ
नंगौ नंगौ नंगौ
खोनादों
औ औ औ दा थिग बेबादिनो जोंहा रंजानाय मोसानाया गोनांथार मोनसे थि हारिमु मानो होनोब्ला रंजानाय मोसानाय गैयाब्ला मोनसे हारिमुवानो थांना थानो एसे गोब्राब जायो मानो होन ब्ला बांसि रंजानाय रोजाबनाय आरो मोसानायनि गेजेरजोंसो मोननो थाङो नालाय थिग बेबायदिनो दा रोजाबनाय मोसानायनि बेलायाव बुंनो थांङोब्ला बर हारिमुआव गोबां रोखोमनि मोसानाय रोजाबनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय बागुरुम्बा मोसानाय आ बैसागु मोसानाय खेराइ मोसानाय खुगा मे थाइ मोसानाय बा बै बैसागु मोसानाय रोजाबनाय बिथिंङाव बुंङोब्ला बैसागु मेथाइ गथ बुरखायनाय मेथाइ लावखार मेथाइ माइनाव बरायनाय मेथाइ हाबा मे थाय बायदि बायदि जों नुनो मोनो दा थिग बेबादिनो जों जोंहा बर हारिमु बायदि रोखोमनि फावथाय सलमा मा सल लिरनाय ओ फावथाय मो सानानै ओ रोजाबनाय ओ जोंहा बाइदि साव थुन बानायनाय सावथु ननाव मोसानाय ओ रोजाबनाय बाय बेबायदि फोराबो जोंनि बर हारिमुनि मोनसे बाहागो ओ दा बे बिथिंङैनो जोंङो आ मोसानाय बिथिंङाव बुंङोब्ला बा गुरुम्बा मोसानायाबो जोंहा बेसेबांबा समायना रमायना
औ बेसेमबां आरो बे बागुरुम्बा मोसानाया बो माने बुहुत दावखोबाय आरो जौ गाबाय आरोना जोंनि बर हारिनि थाखाय बहुत गोग्गाथाव बाथ थ्रा बेयो
औ औ औ औ नंगौ दाबावैसो औ नंगौ नंगौ बुं नोंथां नंगौ थारैनो दाखालि दाबावैसो जों जानानै थांनाय नुदों जा हाबाफारि समायना रमायना जों बावनो हायै जिउआव जारिमिन बर हारिनि जारिमिन जाना थानांसिगोन बर' हारिमुआव।
बे बर' हारिनि मोनसे जारिमिन जानानै थालांसिगोन आरो उम।
हाय बिथांमोना जि रोजा मोसाखावरि बिथांमोनजों लोगोसे जा दामग्रा देग्रा बिथांमोन बिथांमोननि जा रोंगौ थि मोसानाय दामनाय देनाय मि बिथांमोननि बेफोर ओ गोग्गाथाव एबा बा खनायथाव खामानिया जोंनि बर' हारिमुखौ ओ बांसिनै
बांसिनै माने बांसिनै इयुन जोलैखौ जौगासार होनोबा दा-दावगानो थाखाय माबा होयो आरोना सापर्ट खालामो आरो माने इन्सपायार जायो आरो।
मुलुगाव बर' हारिमुखौ बांसिन सिनायथि होबोदों आरो । मुलुग मुलुग गाव मुंदांखा खालामदों । जोंनि दा बागुरुम्बा मोसानायखौ थिग बेबाददिनो मुलुगनाङैनो जोंनि बर' हारिमुनि जा बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ गजोबदों आरो मानसिफोरा । थिग बेबादिनो जों गोग्गानो हायो एबा जों गावखौनो बर' होननानै जोंनि बर' हारिमुनि मोसानाय होननानै सिनायथि होनो हायो। दा मोसानाय रोजा - नाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दामनाय देनाया गोनांथिथार
औ दामनाय देनाया गोनांथिथार।
नोंगौ नोंथाङा एसे दामनाय देनायनि बागै फोरमायदो।
जेनेबा जोंनि बर'नि थाखाय दामनाय देनाय गोनांथार आरोना बे दामनाय देनायाव थाथारनांगोन जे खाम सि फुं सरज जे सर-सेरजा ज' था गरखा बेनो गोनांथार आरोना दामनाय देनायाबो जोंनि बर' हारिनि मोसा नायाव बे नङाबा माने जोंनि बर' मानि हारिनि जेने ओ मोसानाया आस खानदा बायदि मानो होनबा बे गैयाबाथाय माने देंखोआनो जानाय नोङा आरो ना जोंनि बर' हारिनि
नोंगौ नोंगौ सैथो सैथो। औ औ औ नंगौ बेसेबांबा मिलौदो देंखो रिंखांनायजों जोंनि गोसोआनो मोसानो मोसानो जा खायो। ओ थाद'नो हायै उरां फारां उरां फारां खामनि गोमनायजों सि फुंनि रिंनायजों ओ सेरजा नि हुनायजों ओ थरखानि बुनायजों जोंनि गोसो आनो आ उरां फारां जायो। ओ थाथेरनो हायि जायो मोसानो मोसानो बिदिनो बर' हारिमुवा बेबादि समायना रमायना ओ जोंख्लाब माख्लाब जानायफोर जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंहा ओ जेहेथु खाम होननानै बुङो बे खाम खौ जोङो बर हारिमुनि जा खाम बेखौ जों बर ओ बरफोरानो गावबा गाव नखराव दंफांनिफ्राय बानायनानै एबा मोसौ मैसोनि बिगुरजों जोङो बानायनानै लानायखौ नुयो एबा दामनायखौ नुयो औ औ
फुंखौबो दंफांनिफ्रायनो बा बानायनाय जायो
औ औवानि
ओं आरो गरखा होनोबाबो जोङो नआवनो दा नआवनो औवाजों औवानि जोंनो बानायनाय जायो आरो बे
जायो जायो जायो नंगौ बेनि उनाव दङ जोंहा ओ सेरजाखौबो दंफांनिनो
औ सरजा सेरजाखौबो दंफांजोंनो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे हारमुनियाम
उम होम बेखौबो सैथो दा बेनि उनाव दङ जों हा ओ बायदि बायदि रोखोमनि दामजु गावनि नआवनो बानायनानै जोङो ओ दामनायखौ जों नुनो मोनो बर हारिमुआव बायदि रोखोमनि दामनाय देनाय ओ दानाय लुनायाव आखा फाखा जोंनि बर हारिमुवा उम रावनिबो गे जेन नङिखौ जों नुनो मोनो दा जोंनि बर हारिमु
बर हारिमु होननानै बुङोबा जोंनि गासैखौबो ला फा जायो आरोना माने माने बोराय बुरै गासैबो बिदिनो संग्राय हे बनाय जेखाइ खबाय बेफोरखौ गासिखौबो लानानैसो जोंनि मोनसे बर' हा
उम उम उम उम नंगौ। थिक बेबादिनो दे नोंथां दा दा जोङो समाबो जाथारनानै फै बाय जोंनिया। ओ गोबां खो था मोनथिनो मोनबाय नोंथांजों ओ खोथा सावरायलायनानै। आरोबाव
उम ओं दे गोजोनथों।